हेलौ
औ हेलौ
औ खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों।
आदसा ओ नोंथांङा दा मा खालामगासिनो?
आं दाथ' ओरैनो जिरायबाय दंङ दंनाया
औ औ ओमफ्राय नोंथांङा माथो ओंख्रि जायामोन दोनै औ खोनादों नोंथां
औ औ
औ मानि आंङो नोंथांनाव कल हरनाया जाहैबाय ओ आं नोंथांआवहाय माखासे आबाद गायनायनि सोमोन्दैसो नोंथांजों रायलायनो सानदोंमोन आरो
औ नंगौ नामा नोंथां
औ औ नोंथां नोंथांङा औ औ नोंथां नोंथांङा आंनो फाथो आबादखौ बोरै मावो आरो माबोरै जेन'बा फाथोखौ बोरै फाथो बेजे खालामना फानो बेखौ थ' नोंथांङा आंनो फोरमायनो फोरमायहरनो हागोन ना नोंथांङा?
औ हागोन दे एसे आंबो बाराथ' मिनथिया अब्लाबो माखासे जों गामियारि ओनसोलाव नुनाय हिसाबै आं फोरमायलांनो नाजागोन जागोनदा नोंथां? औ औ फाथो आबाद बुंङोब्लाथाय जों गोदोनि फ्रान नुबोदों जे ओ सिगांग्रो मोजांङै हालेवग्रोनांगौ एखौ माने बेखौ हालखो एवो जोंङो नुबोनाय हिसाबै सैत्र दान बा बैसाग दाननि बे माबायाव एवनाय जायो हालखौ औ एवनानै मोजां हाखौ एवनानै माने बे फाथो बेगरखौ फुनायखौ नुनो मोनो आरो सारस्रिना होनायखौ नुनो मोनो
औ
आरो दाबायदियाव एसे गोनोखो मोगा नालाय माखासेफोरखौ दाबायदियाव नुयो जे एसे लारि लारि गायनायबो नुयो दा फाथो आबादखौ
औ
ओमफ्राय बेयो जेनेबा बे समाव फुनानै मास स मोननै बा मोनथाम मोनथामानो जाहैयो दे जेनेबा मोनथामबा मोजांसिन जायो आरो रायो बिफाङा रानानै माने इखौ
बेनि बिलाइखौ सोरबाया खायो खानानै नारजिनि थाखाय दोनो जानो उननि समाव ओमफ्राय बेखौ हानायबा दाननानै माने सानथाम सानब्रैसो इखौ जमा खालामना दोननाय जायो आरो खाथबनानै माखासे ए बजा बजा बेबायदि माबा खानाय जायो बेखौ खानानै सानथाम सानब्रै बेबायदि दोनो दोननानै आरो दैयाव लांनानै माने इखौ दै सिङाव सोमना दोननाय जायो आरो खाथुमनानै बयखौबो जमा खालामनानै औ इदि खालामनानै आरो बे खौ जे मता मति दस पन्द्र' दिन बेबायदि नि गेजेराव इखौ बोखांनाय जायो आरो दैनिफ्रा बोखांनानै बे खायनो बे फाथो बेजेंखौ जिरनाय जायो दैयावनो जिरनानै लाबोनानै बेखौ फोराननायखौ नुनो मोनो फाथुनि बे बेजें खौ ओमफ्राय आरो बेनि जा फाथोनिस बिफां जाय बेखौ फाथो सेनाबो होननाय जायो आरो सोरबा सोरबा बेलेगबो बुङो बेखौबो लाबोनाय जायो लाबोनानै फोरानना दोनो जमा खालामना सोरबाया बेखौ बेरा बायदिसिना बानायनायाव माबा खालामो बेखौ ओमफ्राय आरो अर सुनायावबो बाहायनाय नुनो मोनो बेरा बे फोर बायदियावबो बांसिनखौनो बाहायनाय नुनो मोनो मोननाया जोंनि गामियारि ओनसोलाव बेफोरखौ बेबायदिनो फाथोखौ बे फोरानो फोराननानै मोजां फोरानो आरो फोराननानै उननि समाव बेखौ बाजारफ्राव सोरबाया फानहरो ओमफ्राय सोरबाया दिरुं बानायो माबा बानायो बेबायदिनो गोबां फाथोनिफ्रा बानायनाय बेसादफोरखौ बानायनाय बानायनायखौ नुनो मोनो आरो दोरों बायदिसिना बस ता मायबा माइबि बेबायदिनो गोबां दङ बेबायदिनो आरो फाथो आबादनि सोमोन्दैथ' आरो मा बुंनो फाथोखौ जेब्ला उन्दै समाव जों एम्फौ जानायबो नुनो मोनो मोननाया ए फौ जाबाथाय औ एसे मुलि सारनाय माबानाय बेफोर बायदिखौबो नुनो मोनो होनबा बिफाङा मोजां जायो आरो त' जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो माने मावनायखौ नुयो आरो फाथो आबादखौ बा नोंथांमोननि ओनसोलावबा माबायदि मावो बेखो खौ आंबो मिन्थिया जायगा लायना जायगाथ' आरो गोबां सोलायनायबो नुनो मोनो हाफोराबो एसे आलादा आलादा जायो। बांसिन नायो आङो बेखौ दैमा सेरनि हा बेफोर बायदियाव फोनायखौ आबादखौ मावनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो दैमा सेर माने जेराव एसे दैनि सुबिदाबो थायो समाव दैबो होनो गोनां जायो। बांद्राय सान्दोंबाथ' बेबो अलप देरनो रोङा जायो औ बेफोर बायदिखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं एसे आलादाबो जानो हागौ बेखायनो नोंथांमोननिथिंबो एसे माबायदि इखौ फोरमायना होबा मोजां जागोन नामा
जोंनिथिंबो बांसिन बिदियानो खालामो आरो गायजेननायाव माने ओरै माइ गायनायनि सिगां हाखौ एवगोरो आरो बेवहाय एवनानैहाय मा खालामो बेगरखौ फोनानै बिदिनो मास मोनसेसो उनावहाय बेखौ हाग्रा बायदिसिना रज'नायखौ फुनानै होनाय जायो आरो
औ औ।
ओ बिदिनो दैज्लां समावथ' बियो जौवो नालाय बिदिनो देर औ देेरब्ला मा खालामो बै फाथो बिलाइखौहाय नारजि ओंख्रि जायोना बर'फ्राथ'
औ औ।
बै बिलाइखौ खानानै फोरानना दोनो आरो न'फोराव जा जाथे औ उनावहाय नारजि ओंख्रि जायोबा बै बिलाइफोरखौ मोनजायो आरो जानो हायो ओंख्रि हिसाबै आरो फायथिनायखौहाय सोरबा सोरबा मानि दैयाव सोमो आरो आरो आथिखालावहाय दाना ओरैबायादि ओंखारबाय मोनसे मेचिन ओंखारो आरो जाय
औ
फायथिनाखौ गारहरोबा मा जायो बै फाइथिसिनाया बायजोबो आरो ओमफ्राय बै बेजेयाल' मा जायो बायहेरायाव ओंखारबोयो आरो बियो
औ औ।
बेयो जाहैबाय खालि रां बायसिना जेन'बा फालांगि बिथिङाव बांसिन फाननो थाखाय बिदि खालामो आरो जाहाथे मानि आथिखालावथ' मानसिफोरखौ मोननो थांनाय हिसाबै बा हाजिराफोर मोननांगौबो थान जाबाय फाथिना सुनो मानो बेनिखायनो दा बांसिन मेसिनारि
उम उम
आगजुफोर बाहायसै आरो बिदि फारसेना दानखांनाय लोगो लोगो बै मेसिनाव गारसनब्लानो गाव हारसिंनो बै फाथो बेजेया ओंखारबोगोन आरो
औ।
ओमफ्राय बेखौनो फोराननानै डाइरेक्ट बाजार बा हाथायफ्राव लांनानै फानहैनाय जायो आरो बिनि दामाबो मानि रेटआ एखेयानो जायो आरो बै सुनायजों आरो बै मेसिनाव होनायजों दामा मानि जेबो दिफारेन्स नुवा आरो दामखौ एखेखौनो नुनो मोनो महनफ्राव
औ।
आरो नोंथाङा जे फाथो बेखौ जेब्ला नोंथांनिफ्राय फोरमायबाय आरो नोंथाङा आंनो नारजिनि ओंख्रिनि सायावहाय माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा नार्जि ओंख्रिखौ बोरै सङो आङो मानि बेनि ओंख्रि संनायनि सायाव बारा मिन्थिया नालाय नोंथां नार्जि ओंख्रिखौ बोरै सङो बेखौहाय फोरमायनो हागोनदां नोंथाङा
औ औ नारजि ओंख्रिखौथ' ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोङो बे फाथोनिफ्रानो नार्जि बानायनाय जायो नार्जिखौ फाथौ बिलाइखौ मोजां फुराननानै लाग्रोनांगौ
औ
फोराननानै लानायनि उनाव राननायनि उनाव बेखौ जेब्ला संगोन नारजि ओंख्रि जेब्ला संगोन अब्ला बेखौ आं नुबोदों जे सिगांग्रो दुइखौ होग्रोबाय दुइखौ गोदो होबाय
औ।
बेयाव औ संख्रि खारै सङो बांसिनानो खारैखौ होनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय जेब्ला दैया गुदैयो अब्ला माने बै नार्जि बिलाइखौ
नारजि बिलाइखौ माने माखासे माने जेख बेखिनि नांगौ बेखिनिखौ एसे अराव हांनायखौ नुनो मोनो माने एसे आरो गोरान बानायनायखौ नुनो मोनो माखासे समाव माने दोननाय हिसाबै खाथबना दोननाय हिसाबै माने एसे आरो माबा जाना थायो आरो नोरोम रैदुब बायदि जाना थायो बुस्थुआ
औ
गिसि बायदि बेखौ आरो माने एसे अराव हांनानै मोजांफोरानो आरो ओमफ्राय जेब्ला दैया गुदैयो अब्ला बेखौ सिफ्लेनानै होनायखौ आं नुनो मोनो मिहि मिहि माने फिसा फिसा इदि जानाय बायदि सिख्रुबनानै राननायनि उनाव सिख्रुबनानै होनायखौ नुनो मोनो बेबायदि बिदिनो नारजि ओंख्रिखौ आं बांसिन संनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
थ नोंथांमोननिथिं दा माबायदि बेखौथ' आंबो मिथिया माने जायगा लानाया जायगा एसे आलादा आलादा सङो नालाय
नंगौना नङा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
औ
माने आंबो बारा नारजि संनायखौ मिथिया नालाय ओंखायनो नोंथांनाव सोंनाय जादोंमोन आरो
बेखौ माने हिनजाव माहारिफ्रासो बांसिन मोजां मिन्थियो माने
औ
जोंथ' आरो इफोरखौ इफोरनि नलेजआ बारा गैया गैनाया
नंगौ थारैनो नोंथां
गैया बांसिन बेनि सायाव नलेज दङ आरो माबायदि सङो माबायदि जा संबा मोजां जागोन जाना मोजां नाङो बिसोरसो मिथिगौ आरो
औ औ आरो सोरबा सोरबाखौथ' आङो मानिे खोनायो आरो नारजिखौ मानिे नाजोंबो जायो आरो दाउजोंबो जायो होननानै बेयो थारैनो गोथाव जागोन नामा नोंथां
औ बियो गावबा गावनि संनाय माबायाव जागोनदां जेरै अमा बेदरावबो होनायखौ नुनो मोनो अमा बेदर संबाय नाथाय बा अमा बिबु बिबुखौबो जेब्ला सङो अब्ला बेयावबो नारजिखौ बेबायदिनो होनायखौ नुनो मोनो माने आं सिगांग्रो खालि नारजिनि अनलि माने नारजिनिखौ बुंबाय आरो बेयाव नों ना होयो बेदर होयो माबा होयो बे नोंनि गोसो दा बे जायजों जा-जानो लुबैयो बेनि सायाव सोनारो बुस्थुआ ओरैनो नरमेलि आरो आं जायखौ खोन्थादों दहाय आं जायखौ नुबोदों औ बेयाव ना होनाय बेदर होनाय माबा होनाय बेफोरथ' आलादा आलादा रोखोमनि मोनसे प्रसेस नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां
औ
दा नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय दे दा कलखौहाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जोंहा समाबो जानानै फैबाय नालाय उननि समफ्राव औ मिलायबा रायलायनोसै उननि आयदाफ्राव
औ औ जागोन नोंथां दे होमबालाय औ दे